हेल' हेल' औ औ।
हेलौ नोंथाङा दा मानि नोंथाङा बे दा मानि बागै रायलायनो सानदों? आङो आंनि सान्नायनि मथेब्ला जोङो दंफां लाइफांनि बागै रायलायनो मोजां जागोन जेरै ओ आमलाय दंफां खान्थाल खान्थाल दं फां अ
औ जागोन।
जेरै जामुन दंफां। ओमफ्राय
औ
जोङो गिबि गिबियावनो जों गय दंफानि बाग रनो मोजां जागोन खोमा दां
औ जागोन दे नोंथां औ
दंना गैया गोदो गोदाय जोंनि गय दंफांआव मोनसे दावा बासा लाफैयोमोन बे दउआ गावनि नखौ दावफोरनि बायदि ओ थालिर दंफांनि सरि थालिर दंफां नङा ओ गय दंफांनि जि दुनाखन दङ बिनि सिगाङाव बानायामोन बेयो गावनि ओ गावनि माबाख भासाखौ गय दंफांनि बिलइयावनो
औ
गुबुन गुबुन बिलाइफोर लाबोनाय मोनसे मोजां गावनि न' मोनसे न' बायदि दि मोनसे बा बानायोमोन नोंथाङ बिनि बागै मिथियो नामा?
अ नोंथांनाव आं एसे गोसोआव फैदोंथ बेखौ ओ बे दाउनि मुंखौ जे जुलुंगि दाव होनो
आतसा आतसा बेथ' आजिखालि बारा नुो थांलाना आं खोनानो मोनदों आं खोनानो मोनदों पलिसिनि थाखाय बे दाउफ्रा गोमालांबायनो लासै लासै।
अ
नोंथाङा बेनि बागै मा सानो नोंथाङा मा सानो जे ओ गोदो गोदायनि समनि बायदि जोङो नैबे दाउखौ बोरै जोंनि ब गय दंफांफोराव लाफिननो हागोन नोंथाङा माबाफोर होनना थांगोन नामा बेनि बागै?
औ नोंथां नोंथाङा ओ नोंथाङानो जिहेथु दानि मेनसन खालामख'बाय जि पलिउसननि बागै ओ बेबो मोनसे रिजन जानो हागौ नोंथां नंगौ थिखानो बुंदों नोंथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंना पलिउसनजों लोगोसे माखासे जोंनि गोदोनि जिबायदि बारहावा थासारि बोथोर आरो दानि जि बोथोर माने गोबां फारागथि जानायखौ नुनो मोनसै आरो जेनाव ओ नांगौसेबांनि बिबां गोदो जेसेबां अखा हादोंमोन दा अखा हायोब्ला बिनिख्रुइ बांसिन हाग्रा जाबाय आरो दैबाना बायदिसिना रोखोम जेंनाखौ बांसिन सोमजिनायखौ नुनो मोनसै दि आरो आरो जेथिया जोंनो ओ अखा नागारनाय जेरावनोखि ओ सान्दुं दुङोब्ला बांद्राय दुंनाय सिगांनिख्रुइ बांसिन माने अखा हायोब्ला बांद्राय हायो आरो सोरनाव नुङोब्ला बांद्राय सोरनाव दंनायनि दानि थासारियाव नुनो मोनसै आरो आथिखालनि जुगाव नंगौ नोंथाङा बुंदों ओ जि मा होनो दानि जि ग्लबेलाइजेसननि जुग बेनि थाखायबो मोनसे रिजन जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि ओ ओनसोलफोरावहाय जोंनि जि लकेल मानसिफोर बैसोर मानसिफोरा माने बे दाउफोरखौहाय सिखार खालामनानै जानाय हयथ' बेबो मोनसे खारन जानो आं बेखौबो सानो आरो माने हयथ' बिनि थाखायबो औ औ औ औ बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ बेनि थाखायनो हयथ' बे दाउफोर आजिखालि जोंनि ओनसोलाव बेहाय नुनो मोननाया एसे खम जानो हमबाय आरो
नोंथां आं सानो जोङो बिनि बागै माबा मोनसे खालामनांसिगोन खोमादों बे दाउआ जाहाथे आरो जोंनि गामियाव फैफिनो माबा मोसे जोंङो बिनि बागोय राहा लानां सिगोन ओ आरो नोंथाङा ओ गोदो - गोदाय उन्दै समाव आमलाय जाफेदोंना जाफेरायाखै
औ नोंथां आमलायखौथ' जादों बहुद - बहुद माने गोदोबो जादों दाबो मोनो दाबो जागासिनो दङ जाय सम मोन
जोंहानि न' खाथियाव औ जोंहानि न' खाथियाव आमलााय बिफां मोन से दंमोन ओमफ्राय जोहानि न' खाथिबो आबा सासे दंमोन आव ओ बे आव औवानिफ्राय जासिगोन खोमादों ओ बोसोरथामसो देरसिन आङो बेजों आङो बे आमलायखौ ओ हानो थाङोमोन बियो जोंनि आब'वा आमलेट बिफांङाव गाखोनो हायोमोन नाथाय आङो गोजौखाय आं गियोमोन आङो
औ
थ' बियो आब'आ अरायसम आंनि थाखाय बे दंफां गाखोयोमोन आंनि थाखाय आमलाय लाबोना होफैयोमोन ओमफ्राय जों सानैजों जिरायनानै आमलाायखौ संख्रि, फानलु लगायनानै जोबोद गोथावै जायोमोन बे आमलायाव आं खोनादों भिटामिन सि थायोनो हाथायनि थाखाय मोजां खानायनि थाखाय मोजां बिगुरनि थाखाय मोजां मेगननि थाखाय मोजां
औ - औ थिगानो बुंदों बेवहाय माखासे ओ थायो नंगौ नोंथां बेबायदि भिटामिन थायो जायनि बेनिफ्राय माने माखासे भिटामिन्सफोरखौ मोननानै जोंनि देहानि जि नांगौथि एन्टिबडिसफोर बे डेभलप जायो आरो नंगौ थिगानो बुंदों नोंथाङा इमिउन सिस्टेमा डेभेलप जायो मेडिसिनेल प्रपार्टिस दङ आरो माने जानांगौ नोंथां औ बिखौनो बुंनो नोंथाङा आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलावनो दा गोलोम बोथोर जायो न बे ओ सेलेखा, खान्थाल, सुमफ्राम जोंनि बे ओनसोलावनो बहुत बेबायदि माखासे गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथथायखौ नुनो मोनो जेरै थालिर बेफोर गासैबो माने जों बोथोर बायदि लानानै जों बोथोर मोनो आरो जानांगौ आरो बेवहाय माखासे बां औ थां औ ओ मेडिसिन प्रपारटिस थायो आरो आनारस दङ बेबायदिनो लिसु दङ
आं खोनादो आनारस दा बियो जोंनि इण्डियानि नङामोन आनारस खौ आमेरिका लाबोदोंमोन बे
औ नंगौ नं
ना
औ नंगौ नोंथां बेखौ आंबो ओ बिजाबाव फरायनो मोनदों बार' बेबायदिनो माने गोदो गोदाय आनारस जि ओ फिथाइ जामो जाग्रा बेयो माने जोंनि भारताव गैयामोन आरो गुबुन हादोरनिफ्र फ्राय बिथांमोनखौनो लाबोदों होननानै खोनानाय मोन आरो आं हेल' हेलौ हेलौ हेलौ
मानसिफोरा बुंंबाय